खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां खौ फं खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओमफाय जोङो नोंथां ओ नोंथांजों जोंनि जायगायाव मोननाय एबा नोंथांमोननि जायगा जायगायाव मोननाय दाउसिन दाउला एबा जिब जुनारनि सायाव मा रोखोम खौ मोनो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नं
उम नोंथां जोंनि जायगायावथ गोबां रोखोमनि जिब जुनार जोङो नुनो मोनो बेनि मादाव जोङो हाग्रानिबो माखासे जिब जुनार नुयो नङा होमबा? बिनि अनगायै औ नआवबो जोंङो माखासे जिब जुनार फिसियो दा बेनि मादावनो जोंङो नायोब्ला हाग्रानि जिब जुनार होननानै बुंङोब्ला जोंङो मैदेर नुयो। नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जोंङो मालाबा समाव जोंङो मोसा नुयो बेनिफ्राय हाग्रानि अमा हाग्रानि मोसौ लोगोसेनो जोंङो मोख्रा नुयो। नोंथां बेनिफ्राय औ बेनि उनावहाय जोङो माखासे फिसा फिसा जुनार जेरै सेसा नंङा होमबा? सेसा नुनो मोनो जोंङो। औ बेबादिनो जोङो जाहा माललाय बा जाहा माललाय नुयो। बेनिफ्राय नोंथां जोङो ननि होनोब्ला न'नि जिब जुनाराथ गासैबो एखे आनो नंङा होमबा? जोंङो मोसौ बोरमा फिसियो नोंथां बेनिफ्राय अमा फिसियो बेनिफ्राय खायसे नखराव जोंङो मैसो नुयो आरो लोगोसेनो जोङो दाउसिन दाउला होनोब्ला जोंङो गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला नुयो नोंथां। जेरैहाय ओ दाउस्रि नंङा होमबा? दाउस्रि नुयो फारौ नुयो। बेबायदिनो सखा नुयो बेनिफ्राय नोंथां जोंनि जायगायाव सम सम जोंङो दावउखा नुयो। बेनिफ्राय ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउ नुयो आरो नोंथां ओ दा नोंथांनि जायगायावबो बेफोरनि मा मा नुयो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां थारैनो जोंङो बै जिब जुनार खौ बुंनो सानग्रोदों औ बे जिब जुनार बुङोब्लाथ' जोंङो बेवहाय न'आव फिसिस थानाय जिब जुनार आरो जोंङो हाग्रायाव मोननाय जिब जुनारफोर थायो आंङो न'स न'आव फिसिजानाय जिब जुनार होननानै बुं बुंङोबा मोसौ औ मोस सौ फोरखौ नुनो मोनो आरो खायफ फाया मैसो फोरखौबो फिसिनाय खौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बोरमा आरो लोगोसे जोंङो घराइ औ बेफोरखौ जोंङो गोबां फिसिनाय खौ नुनो मोनो बेनि उनाव सैमाफोर खौबो जोंङो न'खरफोराव जोंङो भिसिनायखौ नुनो मोनो औ नोंथां आरो जोंङो हाग्रानि बुंनो थांङोब्लाथ' जोंङो हाग्रायाव गोबां रोखोमनि जोंङो जिब जुनारखौ नो बेनि अनगायैबो जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव नुनो मोननाय जिब जुनार हिसाबै जोंङो ओ मैदेर मोसाफोरखौबो जोंङो सम सम नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंङो ओमफ्राय गान्दा गान्दाखौ बो नुनो थांङो मा
थांनि भयिसा मोजांङै फैयाखै नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा दा
औ औ खोनाबाय दे
औ बिदिनो जोंङो औ गान्दाफोरखौ बो नुनो मोनो आरो मै ओ मै-मैफोरखौ बो नुनो मोनो नोंथां बिदिनो बायदि रोखोमनि जोंङो हा ग्रायाव जोंङो जिब जुनारफोरखौ नु नो मोनो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो दाउसिन दाउलानि बाथ्रा बुङोबाथ' बेवहाय दाउसिन दाउलायाव जोंनिया न'फोराव जोंङो गोबाङैनो फिसिनानै दोनखानाय जोंङो दाउफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अन गायैबो जोंनिया फिसा-फिसा जायखौ जोंङो सखा होननानै बुङो दाउ बेबो आरो बिदिनो दाउस्रिफोर खौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोंङो दाउखा नुनो मोनो आरो जों फोथारफोराव दाउब' खौबो नुनो मोनो नोंथां। औ बिदिनो बायदि रोखोमनि दाउफोरखौ जोंङो हांसो फोरखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ बेनिफ्राय नोंथां नोंथाङाथ' नोंथांनि जायगायाव मैदेर नुयो होनना बुंदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ अब्ला जों माखासे जायगायाव नुयो मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव मोनसे दावहा बायदि सोलिनाय नुयो आरोना नोंथां। बे ओ बे बिथिङाव नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि मैदेरनि ओ माखासे खहा खालामनाय नुयो नामा।
नंगौ नोंथां थारैनो जोंङो बै मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहाखौ नुनो थांङो बेखौ जोंङो सम सम नुनो थांङो जोंङो बोसोराव खेब से जोंङो जेनेबा बोथोर लानानै नुनो मोनो जोंङो जेब्ला जोंनिया माइआ आबाद मावनायनि उनाव माइफोरा जोंनिया मोनो अब्ला बै समाव जों गोबाङैनो औ फालो फालो मै फैनानै जोंनि जायगाफोराव जोङो बैफोर माइ आबाद फोथारफोराव फैनानै माइ आबादखौ जाफैनायखौ नुनो मोनो। आरो न'खर न'खर थांनानैबो न' हरद दोननाय दुलि बायदि दिनिफ्राय माइफोरखौ जानाय नुनो मोनो आरो थालिर बागान खुसेर बागान बायदिसिना मैगं मैगं थाइगंनि बागानफोरखौ खौ जोङो सिफायनानै एबा बिसोर जालांनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोंनि जायगायाव औ गोबां मैं मैदेरफोरा फैनानै गोबां मानसिखौनो बैबायदि न'आव हराव फैनानै मिथि स्लाबैयाव गोबां खुंनो बैसोरनि औ बैसोरनि सिनन्दायजों एब्ला सिन्दाय जों नलबा आथिंजों गाथारनायखौ जोङो नुनो बो मोननो थाङो औ नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव औ बिदि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव माबा फोर दावहा नुनो मोन्दों नामा?
औ नुयो नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायो ओ जेब्ला जोंनियाव माइ आबाद गायो नोंथां। जेब्ला माइ आबादा ओह जोंनिया माइ माइ ओंखारनाय समाव माइ माइ फिथाइया जेब्ला ओंखारो। अब्ला बे समाव जोङो मैदेरनि माखासे आ खहा खालामनायखौ नुयो आरो नोंथां। मैदेरफोरा फैनानै ओह जोंनि जायगायाव फैनानै माइ जाफैयो गोबां खहा खालामो बेनि अनगायैबो जोङो दानि समाव नुनो मोनदों आ जोंनि जायगायाव बिफां गायदों नालाय नोंथां बे गय बिफांखौबो जोङो मैदेरा गोबां खहा खालामदों सिफायनानै जानाय बेखौ नुदों आरो नोंथां दा बेबादि नारा नाथा मानसिनि गेजेराव जानायनि गेजेरावनो मालाबा समाव माखासे दुखुनांथाव जाथायबो जायो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ माब्लाबा समाव मैदेर होनायावनो सोरनिबा जिउ खोमानाङो बेबादिनो माब्लाबा सोरनिबा न'आव न'आवबो मैदेरा माने गाग्लोबो आरो बे गाग्लोबनायाव गोबाङानो जखम जायो गोबाङानो जिउबो खोमानांगौ जायो आरो बेबायाददि दा बेनि अनगायैबो नोंथां ओ गुबुन जुनारफोरा नोंथांनि ओनसोलाव माबाफोर खहा खालामफैयो नामा
नंगौ नोंथां जोंनि सोलाव गोबाङैनो मैदेरखौ जोङो खहा खालामनायखौथ' नुखायोआनो बेनि अनगायैबो सम सम जोंनि ओ जायगाफोराव गोबाङैनो मोसा मु पुरफोरखौबो जोङो फैनायखौ नुनो मोनो बेयो जोंनिया जायगा ओ साखाथियावनो माने नेसनेल पार्ट दङ नालाय हाग हाग दङ बे हाग्रानिफ्राय सम सम माने मोसा मुफुरफोरा फैनानै बे मानसिफोरखौ औ खहा खालामनायखौ नुनो मोनो
औ थारैनो नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव आरो माबाफोर बे बिदि जिब जुनारफोरा एबा माबा फोर बेबायदि खहा खालामनायखौ नुनो मोन वयो नामा नोंथां
अ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बेबादि जाथाय जानाया जोबोद खम जायो नोंथां ओ मालाबा समाव जोङो बेबायाददिनो हाग्रानिफ्राय फैनानै जिहेथु नोंथाङा बुंदों ओ नोंथांनि खाथियाव मोनसे नेसनेल पार्क नङा होमबा बेबायदि दङ नानै जानो हागौ बेफोरनिफ्रायनो फैयो जानो हागौ माखासे मोसा बा मुफुर फैनानै जों जायगायाव मानसिखौ गाग्लोबनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेनिफ्रायथ' औ। गोबांथ' जोङो नुवाखै। सम बे माने गोबाव समनि उनाव जों मालाबा नुयो आरो बेबायदि
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो मैदेर बुङोब्लाथ' मैदेरा जोंनि औ जायगाफोराव जेनेबा फैनानै बेसोरो जोंनि ओनसोल ओनसोलनिनो खाथि हाग्राफोर थानाय जायगा एबा दैमा जिंफोराव जोंनिया गोजौ गोजौ ओ। हाग्रा रज'नानै थायो। बैफोरो औ। माखासे ओ गोदोर माने गोजौ गोजौ हाग्रा रजना थानायफोराव जमा जानानै थाफैनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहायनो फि जानानै बिसोरो था नो हमो औ नोंथां आरो बेसोरखौ मैदेरफोरखौ बुंबा थ' जोङो जेब्ला बिसोर बिसोरो फैयो बिसोरोथ' फिसाफोरखौबो लाना फैफायो आरो बेवहाय फिसाफोरखौ लाना फैयोब्लाथाय बिसोरो गावसोरनि आथिं थोंब्रैनि गेजेराव लाना फैनायखौ नुनो मोनो आरो मैदेरफोरा फैबोला नाथाइ जि लामा जों फैदों बे लामा लामायाव माने ओ गुबुन बोसोरावबो जुदि बे लामाजों बा गुबुन बोसोरावबो जुदि बिसोरो फैयो अब्ला बे दोंसे लामा जोंनो फैयो आरो बिसोर माने लामा खौ बाव थाङा नोंथां
आतसा आरो नोंथां औ नोंथांमोननि जायगायाव जेब्ला मैदेरा बेबादि आबादफोराव आबाद जानो फैयो अब्ला बेखौ हो होखारनायनि होखारनायनि थाखाय माबाफोर राहा लायो नामा नोंथांमोना
होखारनायनि राहा बुंब्लाथ' बिदिनो गामिनि गासीसिबो सु सुबुंफोरा लोगो नांनानै जोंनिया बै अर लगायना होनायखौ नुनो मोनो लगायनानै जोङो मानो होन मैदेरफोरा अरखौ गियो बेनिखायनो गायनो जोङो जायगा जायगा जि जायगा गि थांदों बेखिं अर गायो आरो खायफाया बायदि रोखोमनि जोंनिया आवाज खालामनानै जोङो होना हरनायखौ नुनो मोनो आरो बै हाग्रा बि बिफाननि नायग्रा पुलिस बेफोरबो सम सम फैयो होना लाङो बिदिनो आरो जोंनि जायगायाव बिदिनो कारेन्टजों जोङो फेनसिंबो होना दोननायखौ नुनो मोनदों दों नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां।
नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ अब्ला औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ लाखिथ'नाय जाबाय
नोंथां
औ